हेलौ नोंथां । औ खोनादों
हेलौ
औ खोनादों देलाय औ खोनादों खोना दों
आं बारा मोजां खोनायाखै नोंथांनिखौ नोंथाङा एसे नेट मोननाय जायगायाव थांलाय ।
अके
औ औ खोनाबाय दे
खोनाबायना? जोङो ओ दोरोङारि आबाद मावनायनि सोमोन्दै जोङो रायलायनि
औ गोसो रायलाय जायो। बिदिबा ओ जों एसे सावरायजागोन दोरोङारि आबाद मावनाय। ओ बिदि होनोबा जों आबाद नंगौ
जोंहा मानि गोद ओं जोंङो गोदोनि फायनो मानो ओ जोंनि बर' फोरा जोंहा मोननै ओ बोथोराव जोंङो आबाद मावनायखौ जोंङो दोरोङारि हिसाबै जोंङो मावनाय जायोमोनओ मेसें बोथोराव ओ मावनाय आबाद आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद बे मोननैयावहाय जोंङो माखासे जोंङो फारागथिफोरखौबो जोंङो नुनो मोनो माने ओ जोंङो जे जोंङो बांसिन बर' हारिया जोंङो माइखौनो जोङो बांसिनै जोंङो सोनारनानै जोंङो नांथाबनानै जोंङो माइ आबादखौनो जोंङो बांसिनै मावनाय जायो बै माइ आबादखौहाय जोंङो ओ मेसेंआवबो फोनाय माइ आबाद दङ आरो दैज्लाङावबो गायनाय माइ आबाद जोंङो मेसेंनि माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोंङो आसु माइ आरो